हेलौ, औ नोंथां खोनाबायना? औ खोनादों नोंथां। औ, ओम आं नोंनाव ओ, फन हर नायनि जाहोनानो जादों नोंथांनाव आ, जों दावबायनायनि सोमोन्दै ओ, रायज्लायनो सानदोंमोन ओ, बेनि बागै नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां, सम दङ दे सावरायजागोन
औ आ, बिदिब्ला नोंथां आं सावरायनायनि सोमोन्दै नोंथांनो एसे गुसुङै फोरमायना होलां लांसै, नोंथाङा खोनासंदो। औ आ, दावबायनाया जोंनि सुबुंनि गोसोखौ गोग्गानाय बा गोजोननाय लाबोयो ओ, दावबायनायनि थाखाय आ, जोङो जोंनि आ, खाथि खाला ओनसोलावबो दावबायनो हायो आरो जोंनि आ, ओनसोलनि बारै जोङो
औ-औ
जोंनि स्टेटनि आ, जानगारावबो दावबायनो हायो आरो बिनि स्टेटनि आरो जोंनि कान्ट्रिनि जोंनि हादरनि बायजोआवबो गुबुन हादोरफ्रावबो जों दावबायनो हायो ओ बिदिनो जोङो दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो मिथिनो मोनो ओ ओ जोंनि जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव गुबुन जायगानि नुथाय ओ जोंनि ओ गुबुन जायगानि नुथाय ओ गुबुन जायगा जागानि ओ बै जायगानि ओ थानाय जानाय ओ जानाय लोंनाय ओ गाननाय जोमनाय बायदिनि सायाव सायाव जोङो माबायदि ओ जायो माबायदि थायो बेफोरखौ जोङो मिथिनो हायो ओ दावबायनाया सुबुंनि जिउआव जोबोद गोनांथार जोङो दावबायनायनि गेजेरजों माखासे जोंनि गियानफोरखौ बारायहोनो हायो गिबि दावबायनायाव सुबुङा माखासे मिथियै बाथ्राफोरखौ जोङो खोथाफोरखौ आरो नुयि ओ माखासे ओ नुथायफोरखौ जोङो नुनानै जोङो सोलोंनो आरो गोसोआव गोजोननाय लानो हायो दावबायनायनि गेजेरजों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो आंनि स बुंनो हागोन ना
औ औ नोंथां औ औ जेरैहाय नोंथाङा बुंनायबा बिदिनो दावबायनाय होनबा जोंहा दावबायनाया जोंनि सान साफ्रोमबो एबा सान साफ्रोमबोनि जिउआव माने गोनांथार होननानै बुंजायो आरोना
औ
जोङो दावबायनायनिफ्राय गोबां गियान मोननो हायो जेरैहाय होननानै बुंङोब्ला जोङो जेरैहाय जों बबेबा दाबसे जायगायाव दावबायनो थांब्ला जोंहा
बुंनो थाङोबा जोङो माने आथिखालाव जोङो दावबायनायनि गेजेरजोंबो गोबां गियान मोननो हायो जेरै जोङो दावबायनाया गोबां रोखोमनि दावबायनो हायो जेरै जोङो गारि मटर बा साइकेल बा बासफोरजोंबो दावबायनो हाय नङा होमबा
औ
जेरै जों गोदो गोदायनि जेरै जों गोदो गोदायनि समावहाय जोङो दावबायनो गोनांब्ला जोङो गोबाव गोजान समसिम गोजान समसिमहालागैबाबो जोंबा थाबायनानै बा बेफोरबायदि थांनांगौ जायोमोन आरो गोदोनि सम बेफोर बादै गैयामोन बुंनो थाङोब्ला जों दा आथिखालाव माने जेरैहाय जों बहाबा मोनसे दावबायनो थांबा गिबियाव जोंनो गाननाय जोमनाय बा जानाय लोंनाय बेफोर दि लांखानांगौ जायो आरोना
औ
जेरैहाय जोङो बहाबा मोनसे गोजान जायगायाव दाबसे जायगायाव दावबायनो हानो ग्लां गोनांब्लाथाय जोंहा माने जों गोबां गियान सोलोंना फैनो हायो बै मोनसे जाय- गानि जेरै जों बिसोरनि रायज्लायनाय राव बा जोंनि रावखौ बिसोरनो सोलोंनो हायो एबा जों बि- सोरनि रायज्लायनाय रावखौबो जों सोलोंनो हायो आरोना बेजों लोगोसे जेरै खोन- जोमनायनि बेलायावबो जेरै- जोंनि गाननाय जोमनाय जोमनाय ना बैसोरनि गाननाय जोमनाय गोबां फारागथि दङ बेफोरावबो जों गो- बां गियान मोननो हायो बेजों लोगोसे जानाय लोंनाय हयथ' जों जेरैहाय ओंखाम जायो नाथाय बै गुबुन दाबसे जायगानि मानसिफोरा माने ओंखाम जायाबो जानो हागौ आरो ना
औ
लोगोसे माने बैसोरनि मिथिंगायारि नुथाय बा थासारि जिब जुनारजों गासैखौबो सोलोंना फैनो हा- यो बिनि अ बिनि सोलायै माने गुबुन सासे मानसिया दावबायनो थांफेरा- बेबा थाङाखैबाबो जों बेनिफ्राय गोबां गियान मोननो अ गोबां मोनथिनो अ मोनथिनो एबा गियान होफैनो हायो जेरैहाय होननानै बुङोब्ला जोङो आथिखालावथ' जों गासिबो फन एबा मबाइलफोर लायो बेफोरनि गेजेरजों जोङो फट'आरिबो माने सावगारि सेबखांना लाना- फैनो हायो आरोना
औ
बिनि गेजेरजोंबो जों बा थांफेरिबा न- फेरि मानसिफोरनो जों गोबां गियान सोलोंना होनो हायो बा जोङो बिसोरनो खोन्थाफैनो हायो बैफोरबायदि जायगायाव जों दावबायनाय ओरैबायदि गियान मोनदों जे बै जायगायाव बोरै बेफोरनि गाननाय जोमनाय था- सारि बेफोरबादि सोरोनाब बेफोरबायदि खोन्थाफैनो हायो अ बेजों लोगोसे जोङो आथिखालाव त माने गोबां रिजर्ट बा पार्क बेफोरबायदि ओंखारबाय नङा होमबा अ बयनिबो माने खा- थि खाथि खाला जोंनि खाथि खाला ओनसोलफोराव माने गोबां रिजर्ट पार्क दङ आरो जों बेफोरनि गेजेरजोंबो गो बां गियान मोननो हायो जेरैहाय जों बेफोराव दावबायनो थांनायाव जोंहा माने
जेरै-जोङो दंफां लाइफांनिफ्राय लानानै दंफां लाइफां जों नुफेरे अ बेफोरखौ- बो नुनो मोनो लोगोसे जों जिब जुनार बा बेफोरखौबो नुनो मोनो बेनि जोहै मानोे जोङो अ मिथिंगानि नुथाय बा दैमा दैसा बेफोर थासारि हाजो हाला दाउमा दाउसा बेफोरखौ लानानै जों माने मोनफा-मोनफा रायथाइ बा खन्थाइ बेफोरदि सुजुनो हायो आरो ना बेफोरबो जोंनि थाखाय दावबायनानै मोननाय गियान होननानै बुंनो हायो आरो
अ बेजों लोगोसे आरो बे जोंहा दंबावो जे जों जेरैहाय जोङो आथिखालावथ' गोबां फराय- सालि बा फरायसालिमाफोरनिफ्राय जोङो गोबां माने बास बा बेफोरजों दावबायनो लांनाय जायो गोजान- गोजान जा- जायगाफोराव आरोना अ बे- फोर माने जोंनि थाखाय जोबोद जेनेबा गोसोखांथि महरै थायोबा जों बेफोरखौ अ जोङो दावबायनो हायो फरायसालिफोरनिफ्राय गोबां जाय- गा गोजान-गोजान बेफोरनिफ्रायबो जों गोबां गियान मोननो हायो आरो
अ बेजों लोगोसे जोङो बैफोराव दावबायनो थाङोबा जोङो नुफेरै मानसिमोन नुयो बेफोरनिफ्रायबो जों गोबां गियान सोलोंनो हायो जेरैहाय जोङो आथिखालावथ' माने गोबां जायगाफोरावनो माने ओ बि- दिनो पिकनिक स्पट बा बेफोरबायदि पिकनिक जानाय लोंनायनि थाखाय जोङो थांनाय जायो आरोना अ बेफोरदि जाय- जों गिबि खेब थांनायाव जोङो जेबो माने गियान गैयाबो जानानै हयथ' जोङो बेयाव मा मा जाग्रा मुवा लांनांगौ बा मा बादि थांनांगौ बेफोर बादिखौ जोङो मि- थियाबो जानो हानाय अब्लाबो जोङो माने बेफोरखौ थांनानै जों मा मा बेसाद लांनांगौ बेखौ मोनथियाब्लाबो जों माने बेयाव मोनथिना फैनानै मोनथिना फैनाय जायो अब्ला बेफोरनि जोंनि दावबायनानै मोननाया मोनफा-मोनफा गियान होननानै बुंनो हायो आरोना बेनि उनाव जोङो जेब्ला जों नैथि खेब थाङो अब्ला जोङो बेखौ रोखायै बा जों बेनि बागै गासैखौबो मिन्थिनाय जायो बिदिनो जों दाव- बायनायनिफ्राय मोनफा-मोनफा गियान सोलोंनो हायो आरो अ ओरैनो नोंथाङा अ नोंसोरनि खाथि खाला सोरबा बेहुदियाव दावबायफेरबाय नामा आरो दावबायनानै नोंथाङा माबाफोर गियान मोननो मोन-मोननो एबा गियान लानो हाफेरदोंना नोंथां? दावबायनानै दावबायनायनि जोहै औ
ओ आङो जोंनि। ओ जोंनि जोंनि जाय। जायगानि खाथियावनो आं थांफेराखैमोन बे जायगायाव दावबायनानै। आङो ओ गोजोननाय मोनदों ओ जायगानि मुङा जादों सरलपारा पिकनिक स्पट। ओ बे पिकनिक स्पर्टआव। ओ आङो थांफेराखैमोन ओ बेयाव आङो गिबि। खेबै जोङो ओ मटर साइकेलजों थांदोंमोन। ओ जेब्ला जोङो थांदों अ अब्ला जोङो ओ लामा लामाफोराव माने ओ हाग्रा। हाग्राजों बुंफबनाय बेसेबा गोलाव ओ हाग्रा बिसिंजों थांनांदोंमोन ओ जोङो थांबाय था थानाय समाव ओ गोबां रोखनि ओ जिब जुनाद नुदोंमोन ओ जेरै ओ लामा लामा खाथि खाथियाव ओ सिखिरि बाथुमनाय नुदोंमोन ओ आरो। ओ मान्दाबफोर ओ बेफर फोरो बिसोरो दालाय दालाय दंफां दालायफ्राव बारस्लायनाय नुदोंमोन। ओ आरो दाावरायाइफोरखौ बिर बायनाय नुदोंमोन ओ आरो गोबां रोखोमनि ओ बाथ'। ओ दाउ मैना दाउस्रि बायदि बायदि दाउफोरखौ ओ समायना रमायना बिरथिंनाय नुदोंमोन आरो ओ बिनि अनगायैबो ओ ओ मैदेर लामायाव ओ थानाय नुदोंमोन। ओ जेब्ला जोङो थाङै थाङै थांनानै ओ जेब्ला जोङो सरलपारा पिकनिक। स्पर्ट बेखौ मोनहैदोंमोन ओ अब्ला जोङो ओ बेयाव। ओ नुहैदोंमोन ओ बे जायगायाव ओ गोबां रोखोमनि ओ। गोजान गोजान ओ जायगानिफ्राय फैनानै ओ बेसेबा बुरजा ओ समायना रमायना। माने ओ गाननाय ओ समायना रमायना ओ। गाननाय जोमनायजों लोगोसे ओ गारि मथर बायदि बायदि बिदिनो ओ मानसिफोर खौ ओ फैनाय नुदोंमोन ओ।
औ नोंथां।
ओ आरो ओ। ओ बे जायगायाव ओ थांनानै ओ मानसिफोरा माखासे ओ माने ओ केमेराफोरजों खेबनाय ओ सेबखांनाय। ओ माखासे ओ फटक लानायबो नुदों। ओ बेजों लोगोसे ओ गोबां रोखोमनि ओ जाग्रा बेसाद जानाय नुदों ओ ओ बेजों लोगोसे ओ दैफ्राव दुगैनाय ओ गोबां रोखोमनि मानसिखौ नुदों। ओ आंनि गोसोआव ओ बेयाव थांनो मोननानै ओ बेनिफ्राय आं ओ मिथिनो हादोंदि ओ। बै जायगायाव ओ थांनायनि ओ जाहोना जा बाय ओ ओ माने ओ मानसिफोरा ओ गावसिनि गोसो बा ओ बेरायनो लुबैनाय ओ माखासे ओ गोसो जानाय ओ ओ बेरायनो लुगैनायफोरखौ माने बेरायनानै उह गोजोननाय लानो थाखाय उह फैनाय उह बेखौ नुनो मोनदों उह बेजों लोगोसे उह आं उह सोलोंनो हाबावदोंदि उह बेयाव उह उह माबायदि उह जाग्रा उह लांफानांगौ बा माबायदि उह उह थाथाय बेफोरखौ माने नुनो मोनदों आरो ओ नोंथाङा आ बबावबाफोर बेरायबाय नामा? आ
औ नोंथां औ दावबायनायाथ' ओ बिदिनो गोबां जायगायाव दावबायफेरबाय आरोना
औ।
औ औ।
हेल'।
औ नोंथां खोनादों?
औ जेरैहाय जोङो सासे उन्दै गथ'आ ओ जोनोम जायो ओ जोनोम जानायाबो जोंनि थाखाय जेनेबा बियो उन्दै खुदियाव जेनेबा मोनसे न'खराव जोनोम जायो आरोना बियो जोनोम जानायनि उनावहाय बेखौ गिबियाव जोङो राव सोलोंगोन बिनि उनाव गाननाय जोमनाय बा बेखौ सोलोंथाइ होगोन माने बेफोरबो जोंनि थाखाय उन्दै उन्दै खुदियानि बा उन्दै गोरलै गथ'नि माने मोनफा मोनफा दावबायनाय होननानै बुंनो हायो आरोना। औ बेजों लोगोसे जोंहा जेरै जोङो दावबायनाया जोङो जे बेरायनाय बेखौल' जायगा नायनायखौल' बिदिखौल' दा दावबायनाय होना आरो ना जिहेथु जोङो माने जोंनि माने गोबां गोबां ओनसोल जेनेबा गोबां गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव माने गोबां दावबायनो थां सोलोंथाइ लाहैनो थाङोबा बिसोरबो जोंनि थाखाय मोनफा मोनफा दावबायनाय होननानै बुंनो हायो आरो ना बेफोरबादि सोलोंथाइ लानायाबो औ। ओ बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां समाबो जाबाय। औ औ